हेल'।
औ नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय, आं नोंजों बे समावहाय ओ माखासे बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय -जोमनाय ओ बे आयदानि सायावसो आङो सावरायनो होननानै नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां । ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय- जोमनाय होनोबा नोंथां मा होनो गोदो -गोदायनिफ्रायनो ओ गाननाय गानबोनाय एबा जोम -बोननाय बेफोरखौनो जोङो मा बर' दोरोङारि गान- गाननाय जोमनाय जेरै जोङो हिन्जावफोरनि दख'ना आरो हौवाफोरनि गामसा आरो हौवा- हिन्जावफोरा गानबावो जोमग्रा लायो बेनो जाबाय आर'नाइ फास्रा होनना बुङो । हौवाफोराबो गोदोयाव लायो आर'नाइ। बेफोरनो जादों बर' फोरनि मोनसे गाननाय जोमनाय दोरोङारि गान मुव आरो नोंथाङा ओ बेखौ गुबैयै जोंनि बर' आइजोफोरा गावबा गाव दानानै गाननायहायनो हबा गावबा गावनो दानानै गाननायखायनो मा होनोबेखौ दोरोङारि गाननाय होना बुङो । दोरोङारि गानाय होनना बुंङोबख बेनोदि -बेनोदि ओंथिया नोंथां जाय गाननाय- जोमनायखौ गावनो दिहुननानै माने गावनो गानो एबा गावनि हारि एबा हारिमुआव गोहोम खोख्लैयो बेनो जाहैबाय मा होनो दोरोङारि गाननाय -जोमनाय नाथाय दोरोङारिफोरा ओरैबायदि जानो मोना नोंथां जायफोर गान्नाय जोमनायखौ जोङो । मा होनो कम्पेनिफोरा दिहुनो एबा फालांगि खालामो बैफोरनिखौ जोङो माने दोरोङारि गाननाय जोमनायाव गोग्लैयो आरो नोंथां गो दोरोङारिया बेनोदि माने गावनो गासैबो सेनिफ्राय नै माने जागायनायनिफ्रायनो दिहुन जेननिफ्रायनो गावनो बानायनानै गानो जेरै जोङो बर'फोरा गानो । मा होनो लाथा एम्फौनिफ्राय फिसिनानै जोङो बिनि फिथोबखौ मा होनो? दिहुननानै फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै मा होनो गावनो खुन्दुं उन्दुनानै दानानै गानो बेफोरखौनो दानानै गाननाय सि बेफोरखौनो बुङो जोङो दोरोङारि गाननाय एबा जोमनाय जेरै जोङो दोरोङारि गाननाय हिसाबै जोङो गावनो गाबबोखा गाबावो नोंथां जेरै जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गाबफोर जेरै जों खान्थाल मादानिफ्राय मफ्रायाइनिफ्राय बिदिनो सिगुन दंफांनि रोदानिफ्राय बिदिनो गोबां दङ जोंहा दंफांफोर गाबफोर जों बेफोर गाबखौबो जोंनि बर' बिमा एबा बर' आइजोफोरासो मिथि मिथिगौ एबा रोंगौ बेफोरबायदिनिफ्राय गानानै गाबखौ बे मा होनो खुन्दुं लुनाय माबानिफ्राय माने खिथोबनिफ्राय मा होनो? खुन्दुंखौ गाबहोनानै खायो बिदिनो बेफोर गाबनि गेजेराव दोङो जेरै गोमो दोङो गोजा दोङो आरो गोसोम दोङो आरो बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'फोरा दिहुनना गाननाय दानानै गाननाय आगर एरनानै गाननाय गानु बेफोर गाननाय जोमनाय । फोराव गोबां आगर फैयो जोंनि बर' आइजोफोरानो जेरै मिथिंगानिफ्राय नुनाय हाजो आगर होनना बुङो जाय मा मिथिंगानि हाजो हालाखौ नुनानै बेनिफ्राय थिरिथा आगरखौ एरनाय जायो आरो दोंबावो फारौव मेगन मा फार मेखौ होनना बुङोब्ला बै फारियावनि नुनाय हो जुम्लि्लि खुगा बिजौ आरो समायना दुलुलु खर' आरो मेगन बेस्रां स्रां नुनाय बेफोरबायदि समायना महरखौ नुनानै जोंनि बर' आइजोफोरा मा होनो आगरखौ एरदों आरो नोंथां बेबायदिनो दंबावो मा होनो? ओ
बिदिनो दङ जेरै जोङो दावराय आग'र दावराय आगराबो बिदिनो दाउरायाया जेरै समायना रमायना मा होनो? फाख्रा सिख्रा बेफोरबायदिखौ नुनानैनो बे दावराया आगरखौ एवदों । एरदों नोंथां बेबायदिनो दंबावो जोंनाव मा होनो? समायना समायना आगर जेरै बिबारफोरनि आगर दोङो । नोंथां बेफोरबायदि आगरफोरखौ मा जोंनि बर' हिनजावफोरानो गानानै गानानै दानानै नोंथां बेफोरखायनो मा बैफोर सिफोराव बेबायदि एरनानै गावनो समायना गावनो दिहुनदों गावनो गाखोदों गावनो खुन्दुं दिहुननो गावनो गासैबो आबादखौ बाराय दानानै गानदों बेनिखायनो मा बेफोर जादों जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेनिखायनो मा बुंदों । बेनाबो जोंनो बेबो गाननाय जोमनायखौ होदो जोङो मोनसे । जोङो सिनायथि मोनदों आरो जेरै जोङो आर'नाइ आर'नाइ आ जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे मानगोनां मोनसे मा होनो सनमान होनाय माने गांसे फालि होननानै बुजायो आरो जोङो सि बेखौ जोङो गुबैयै बे आर'नाइखौ गुबैयै मा होनो आलासि बरायनाय गेदेमा सुबुंखौ बरायनाय न'खरनि गेदेमाफोरखौ जोङो मान होनाय । बेफोरबायदियाव आरो आलासि सिबिनाय बेफोरबायदियाव जोङो बे ओ आर'नाइखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो बे आर'नाइ जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोथार मोनसे सि आरो नोंथां। बे बे आर'नाइया जोंनि बर'नि हारि हारिमु गासैखौबो सिनायथि होयो आरो हायो आरो बे आर'नाइखौबो जोंनि बर' आइ बि बिमा ओ मा हिनजाव माहारि बिसोरनो दानानै गानहोनो ओ दायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि गाननाय एबा जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाया बेबायदिनो दावगादों नोंथां। ओ बेबायदिनो दंबावो आरो जोङो बुंनो हाबावो आरो नोंथां। बे गाननाय जोमनायनि थाखायनो दिनै जोङो बर' हारिया बर' सिनायथि मोनदों जेरै जों बेै द'खना गाननाय ओ फास्रा ओ जेरै जोङो बैसागु बोथोराव नुयो नोंथां। ओ मा होनो जोंनि दोरोङारि गाननाय जो जोमनाय गाननानै जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोबोद समायफ्लेनाय नुयो जेरै मा होनो ओ बैसागो बोथोराव गोमो दख'ना गाननाय बाय गोजा फास्रा लानाय आरो मा होनो खाफालाव गोसोम फोथा लानाय जों जोबोद समायाना नुयो। आरो मा बैफोरो जोंनि मिथिंगायारि गासिबो ओ गाब गानायनि गेजेरजों जोंनि बर' आइजोफोरा देलायो नोंथां जेरै जोङो नुनो मोनो बै मेथाइनि बिदैनिफ्राय बा मेफाइनिफ्राय लिपस्टिकखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। नाथाय मा दानि जुगाव बे लेबिस्थिखौ जोङो आर्टिफिसियेल बायनायखौ मोनो माने कम्पानि कम्पानिया बानायनायखौ जोङो गा लायो आरो। नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा लिपस्टिकखौ लायोमोन बैफोर मेफ्राइनिफ्राय मोननाय गोजा गाबखौसो लिबस्टियाव लानानै देलायोमोननो नोंथां। बेफोरनो जादों जोंनि मोनसे दोरोङारि मोनसे गाननाय जोमनायाव देलायनाय मोनसे समायना मुवाफोर नोंथां। दा नोंथाङाबो ओ मा होनो आंनो फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय एबा ओ बर'फोरनि हारिमुनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै आंनो फोरमायनाय
दा बे समावहाय नोंथाङा जेनाखि बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ गोथौयै बा गुवारै फोरमायनानै थांबाय। ओ दा आंबो बे समावहाय जेनाखि बर'नि दोरोङारि बे गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै फोरमायबावनोसै। ओ दा जेनाखि जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै थाङोब्ला हिनजावसा फोरनि हिनजावसाफोर गानग्रा हिसाबै जोंना ओ दख'ना थावसि ओ दख'ना थावसि बा दख'ना बिदन बेजों लोगोसे फास्रा बेफोरबायदिखौनो जोङो मिथिनाय जायो आरो हौवासाफोरा गानग्राया जाहैबाय ओ गामसा ओ बेखौनो गाहायै गामसा आरो आर'नाइ बेखौनो गाहायै मिथिनाय जायो। दा जोंनि बर' हारिया जे गोदोनिफ्रायनो जे मिथिंगायाव थानानै रायजो जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि हिसाबै जे ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासै बिफां लाइफां हाजो हाला ओ बिसोरनि महर आरो बे ओ बिसोरनिफ्राय मोननाय माखासे ए ओ आइजें आयलानिफ्रायनो ओ जोंनो ओ सु सिखौ सिखौ दानानै दिहुनदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो ओ मानो होननानै बुङोब्ला जे गोदोनि ओ जे जारिमिनफोरखौ ओ फरायोब्ला जे मिथिनो मोनो जे गोदोनि समावहाय जोंनि बर' बिमाफोरा ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ बायदिनिफ्रायनो ओ बायदि गाबखौ दिहुनदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो ओ जेनाखि आरोबाव उम आ जेनाखि जि खोद जि दानायाव गोनां नांगौ जानाय खुन्दुं बेखौबो ओ गावनो गाव बर' बिमायानो ओ बै एम्फौ लाथानिफ्राय दिहुनदोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जायो दा बै एम्फौ लान्थाखौ बोरै बानायो ओ होननानै बुङोब्ला ओ जे नोंथाङा दहाय सिगाङावनो फोरमायलांखाबाय ओ दा बेबायदिनो ओ जेनाखि बै खुन्दुं एम्फौ लाथानिफ्राय मोननाय जेनाखि खुन्दुं ओ बे खुन्दुंखौबो ओ जोङो ओ खुननि जि बा नायनायाव ओ जोङो ओ बाहायो आरो ओ दा बेबायदिनो जेनाखि बर' आइजोफोरा ओ बर' आइजोफोरखौ बबे गाबजों बबे गाबखौ मिलायहोयोब्ला आरो बबे बबे जेयाव बबे आगरखौ एरोब्ला ओ मो समायना नुगोन खौ ओ मिलायहोनायाव बर' आइजोफोरजों रावबो हायामोन होननानै मिथिनाय जायो ओ दा जोङो बै समावनो जे आसा ओ बै समनि सल'खौबो जोङो ओ खोनानो मोनो जेरै आसागि बैसागिनि जि सोंनाय सल' ओ आरो ओ बै सल'आनो जाहैबाय ओरैबायदि जे मोनसे जायगायाव मा गिलास्रन होननाय सासे जोहोलाव दंमोन दा बेनि गिला गावनायजों ओ आसागि बैसागिनि ओ जिया ओ जयोमोन आरो दा बेफोरबायदिनो जे गोदोनि गोदोनि समाव जे ओ बर' हारिया बेफोरबायदि दाबोदों लुबोदोंमोन दा बै सल'नि गेजेर फोरजोंनो बेरखाङो आरो ओ दा ओ जायनाखि ओ गोदोनि ओ सुबुंफोरा अख्राङाव ओ दाउ बिरलांनाय ओ बा बै हाजोफोरनि सावगारि ओ बेफोरखौनो ओ जेनाखि जियाव आगर महरै दैखांनो हायोमोननो ओ दा आथिखालावबो दा जोङो बेफोरबायदि ओ जेनाखि आगरफोरखौ ओ दानानै लुनानै जे ओ बर' आइजोफोरखौ जोङो गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। ओ जायनि गेजेरजों बर' आइजोफोर ओ गोबाङानो गावबा गावनि मुंनि ओ जेनाखि ब्रेन्द दख'ना सोरजिनानै गावबा गावनि फालांगि खौ सामलायगासिनो आरो गावनि न'खरखौ दैदेनगासिनो दङ ओ दा जेनाखि बर'नि जे दोरोङारि गाननाय ओ जे जोमनाय जे ओ दख'ना ओ बर' आइजोफोरा जे दख'ना गानो बे दख'नाखौबो गावसोरनो ओ बर' आइजोफोरा ओ जेनोखो ओ जेनाखि साल खुन्थाया औ जि दानायाव नांगौ जानाय गासै थार रासो ओ सोरखि जोनथोर बेफोरबायदिखौ ओ जेनाखि ओ बे मिथिंगानिफ्रायनो ओ ओ दं दंफां लाइफां बा औवाफोरनिफ्राय बानायनानै गावनो गाव ओ ओ बानायनानै लायो न'खरावनो आरो बै फोर बैफोरावनो जि सिंनानै जोङो दानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। आरो बेबायदिनो गाम ओ गामसाखौबो बर' आयजोफोरानो ओ गावबा गाव फिसायनो बा न'खरनि सोद्रोमाफोरनो ओ सोंनानै दानानै होयो ओ दा बेबायदिनो ओ दानाय ओ लुनायाव जोंनि बर' आइजोफोरा ओ जोबोद आखा फाखा होननानै ओ मिथिनो मोननाय जायो। ओ दा बिनि गेजेरावहाय जोंनाहाय मोनसे ओ ओ मोनसे बर'नि गोथारसि जायखौहाय आर'नाइ होननानै बुंनाय जायो जायखौ जों मान होनाय बा ओ मान होनायाव बाहायनाय जायो बेबायदिनो जोंनि बेयो मोनसे ओ जुग्राफिकेल आइडेन्टिटि बा बर' हारिनि ओ मोनसे ओ जि आइ टेक मोननाय मोनसे गानग्रा जि दा बै गानग्रा जिखौ जोङो ओ गा जोङो बर' हारियाल' लाया लासिनो ओ गुबुन हारिफ्राबो लानो हमबाय ओ मानो होननानै बुङोब्ला बे जियावहाय ओ बर' आइजोफोरनि ओ गुबै आगर एरनाय जेरैहाय हाजो आगर मुफुर आफा ओ बेफोरबायदि ओ बेबायदि ओ बुन्दुराम आगर बैफोरबायदि आगरफोरानो रोखा रोखायै बेरखांनाय आरो नायनो समायना खालामनाय जि ओ जोङो बेखौ बेनिखायनो बे जिखौ बयबो गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जोङो बजबना लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो बर' फोरनि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनाया लासैनो जौगाबोनो हमबाय नोंथां ओ दा नोंथांजों बिनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां